औ
ओ हेलौ खोनादों नोंथां।
हेलौ
अ खोनादों नोंथां।
उम नोंथां मा खालामदों?
जिरायनानै दं।
ए मोजांबा खबरा?
खबरा मोजाङानो नोंथाङा मा खालामदों?
आंबो जिरायना दङ दे दिनै एसे टाइम मोननायखाय फन हरबाय नोंथांखौ।
मोजांनो जादों।
ओम बाखि नखरावलाय माबायदि खबरफोरा?
ओ थिगै दोङ आं नआव थांथयाखै दा थांनाया।
ए
मोजाङैनो दङ।
अ दङ ओमबा?
औ हस्टेलावनो दं।
उम माबा जों सानैजों जोंनि बर रावनि इसेसो सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोनलै आं
ओ रायलायजागोन दे नोंथां माने बर' रावनि सायाव नामा?
बर' रावनि सायाव बर' रावाव इदिनो इसे आरो
दे जागोन दे।
बर' राव बर'रावफोरा जोंना इसे सोलायलांगासिनो ना सानजारि गलफेरा बिसोर नामा ओनथाय
औ
बिदि बर' रावफोरा सोलायनायनि जाहोनाव जोंनियाव बर' रावफोरा आगोलावलासे माबायदि खहा जानाय
राव सोलायनायनि मेन गुबै जाहोनाथ जोंना बै ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसा बा गुबुन गुबुन धोरोम धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय जायो। जेनेबा ओ जाय जायगायाव एसामिस आरो बर' थायो। जाय जायगायाव माने जाय बे हारिनि सुबुं अनजिमाया बारा। बै सुबुं अनजिमाफोरनि रावनि गोहोमा गोलैयो बेबायदिनो जोंनि बर'आवबो माने बर' रावआव माखासे गुबुन गुबुन रावारिफोरनि गोहोम गोग्लैदों। थ' बेनि थाखायनो जायगा लाना जायगा जोंनि बर' रावफोरा सोलायलांगासिनो दङ आरो बे सोलायलांनायनि जाउनाव जोङो माने ओ बुजि मोननो माने गोब्राब जालांगासिनो आरो
अ थारमाने जों जेरैबायदि नुदों माने दा आरो बर' रावा बांसिन सोलायलांगासिनो। माने जोंनि बर' सुबुंफोरा जेराव थाङो बै जायगानिखोनो बांसिन लायो गावनिखौ लानो नायाबासिनो गुबुन हारिनिखौसो बां सिन लानो नाजानाय नुयो आरो थारमाने जोंनिखो प्रिपेयार जों सानो मा जोंनि बर' रावखौ बांसिन प्रिपेयार होथों होनना सानो नालाय। खिन्थु जों नुनो मोना आरो। जेनबा टाउनफोरावनो थां माबाफोरावनो थां इसे इसे एनैयावनो जों बर'फोरासो सोलायग्रोनो नो नाजायो आरो गावखौनो गावनि रावखौ आरो।
औ।
बिदि नुनाय मोनो थारमाने बिदि नुनायनि जाहोनाव जोंनि बर' रावफोरा थारमाने लोरबां जालांगासिनो आरो ना माने
औ औ।
जोंनि बर' सुबुंफोरा जोंनि बर' माहारिया जुदि गावनि रावफोरखौ बा फोथांना लाखिनो गोनांबाथाय थारमाने नों जेरावखि थाङा मानो गावनि सोदोबफोरखौ बा गावनि रावखौनो जुदि लाखिनो हायाबा इसेयावनो थारमाने नुयो आरो जोंफोरा टाउनफोराव नुबाबो बांसिनानो जोंनि बर' रावखौ थाबनो गारनो नागिरो गुबुन हारिनिखो थाबनो आजावना लानो नाय बिसोर मानो गारनो मानो जाहोना मानो?
थ' बे जाहोना जाबाय जेनेबा जोङो बर'फोरा जों गावनि हारिखौ मोनसे फिसा हारि होननानै सानना लायो आरो बे फिसा हारि सानना लानायनि जाहोनावनो जोङो गावनि रावखौ बुंनो लाजिनाय मोनो। सिगांनि आगोलाव बा गुबुन मानसिनि सिगाङाव बा गुबुन हारिनि सिगाङाव दा बेखायनो जोङो बेै जायगायाव जाय रावा सोलियो बे रावख खो सोलोंनोसो जोङो साखा भारा जायो आरोखि। बे माने ए लाजिनायनि थाखायनो जोंनि रावा फिसा राव जोङो फिसा हारि थ' गुबुन सिगाङाव बुंबा जोङो माने लासिं सिं जागोन बे बाथ्राखौ साननानैनो गावनि रावखौ बुङा लाबासिनो गुबुननि राव खौ थेलेब माने सोलोंनो - उगायबोयो आरोखि बे जाहोननि थाखायनो जोङो जेराव थाङा मानो गुबुननि रावखौ थाबैनो सोलोंनो हायो।
उम। नोंथाङा जोबोद मोजांखौनो बुंजायबाय आंखौ।
औ आरो जोङो नुनो मोनो जोंनि बर'नि गेजेरावनो जेनेबा जायगा लाना जायगा रावफोरानो गुबुन गुबुन जायो दा नोंथांमोननिथिं मा होनो आ बै हांसो गिदिरजों जायखौ जोङो दसिला हांसो होननानै बुङो। दा नोंथांमोनथिं बे हांसोखौ मा होननानै बुङो?
जोंनिथिं केेरिसे आसा होनना बुङो बेफोरखौ।
औ दा बे केरेसि अवार्डआ मानिफ्राय फैनाय?
हारसा सो-सोदोब खोमा मिथिया आंबो मिथिया नालाय।
अ हारसायानो जानांगौ नोंथांमोननि खायथ हारसा दोङ ना?
हारसा दं दंनायालाय एसे।
आ दा बै होमबा बै हारसा थानाय ओनसोलफोराव बर' राव गेजेर गेजेर बै हारसा सोदोबफोरा हाबला बायदों माने इफोरबो मोनसे माने राव सोलायनायाव गोहोम खोख्लैयो।
ए थारमाने बेफोरो जाहोना मानो गारनाय ना दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों रावफोरा बेफोर बाथ्राया एसे एसे गेजेर गेजेर हाबलांबोदों बेफोरो थारमाने इयुन जोलैखौसो माने मिथिहोआ जालाङो जेरैबायदि दा नोंथाङा बुंदों मोन। ओ मा होनना बुंदोंमोन नोंथाङा? दर्सिला ना बुंनाय न। दरसिला होननाय सोदोबखौ जोङो मानिफ्राय हाबदोंमोन जों मिथिया माने आगोलाव जों जेथिया उन्दैमोन। आगोलनिफ्रायनो जोंखौ फोरोंबोदोंबा। ओम नै माबा हांसो मा नां बुंदोंमोन?
हांसो गिदिर।
नङा नङा हांसो गिदिखन केेरेसिया हांसो होनना बुङोमोनलै।
अ।
दा बेफोरखौनो जोंखौ उन्दै समनिफ्रायनो फोरोंबोदों नालाय। बिदिनो जोंनि हारिनि सोदोब। फोरा थारमाने गैया जालांदों नाय। आरो गोलावनो जुदि जोंनि बर' हारिफोरा जुदि इदि सोदोबफोरखौ इदि सोलाय लाङामोनबा जोंनि बर' रावफोरा सोलाय लाङामोन मोन एसे एसे थालांगौमोन इदिनो लासै लासै लासै लासै गोमालांनानै थारमाने जोंनि बर' रावफोरा गोमालाहां गोमालाहां बायदि मोनबाय दा आरो माने
अ निस्सय माने नोंथाङा जि सानदो बेयो नंगौ जेनेबा बे लाइनाव थांबाय थायोबा गोमा हैैगोन आरो जोंनि बर'नि गेजेरावनो जोङो नुयो सानजाथिं थानाय बर'फोरनि राव आरो बै सोनाब फारसे थानाय बर'फोरनि आलादा आलादा जायो नंगोना नोंथां?
औ ओंखायनोथ माने जोंनि बर' रावा जुदि दाबसेथिंनोल जमा जानानै दाबसेथिंनो था थालांबाथाय बै दाबसेथिंनिखिनियालसो बर' रावा थालांगोन जोंनि नै दाबसेथिंनिखना थारमाने बर' रावा गोमानाय माने गोमालांखागोन आरो देनां जोंनि सुबुं माहारिया इदिनो बर' रावा गोमालांनानै मा जालाङो उनाव लास्ट हारसिंनो जेरैबायदि आगोलाव रावफोरा सोलाय सोलायनानै राभा कसारि माबा माबि जादों होननाया बेफोरबोथ बर' रावफोरा सोलाय लाङै लाङै लाङैसो राभाफोरा बेफोरबायदि जालांदों आंनि साननाय मथे आरो नंङा होमबा?
औ जों बे राभा ओ राभा बा सरनियाफोराथ' जोंनि बर'निफ्रायनो गावस्रानाय नालाय बिसोरो
होमबालाय बैनि जाहोनाव नाय हारिगोरा जों बै रावनि कारनिनो गावस्रालांनाय बायदि जालाङो माने उनाव मेन जाहोना बै रावानो नङामोन होनबा जाहोनानो कारन मेन बिनिखायनो आं साननो मा रावफोरखौ बिमा थायो सेम लाखिनो नाजानाया मोजां एसेस एसे एसे सोलाय लांहोनाया गोनांथिया हामा आरो एसे जोंनि सोलोंग्रोफोरा बा गुनि गियानिफोरा एसे सिगांनिफ्रायनो जुदि मोजां रावखौ स्टेबोल लाखि खिलांनायबा होमबानिया जोंनि सोलायलांनायनि माबा फोरा जोंनि हारिफोरा गावस्रानि जाहोनफोरा फैनाय नङामोन आरो सिगांनिफ्रायनो जानायबा जोंनि बर' रावा आरो देरसिन जाबावगौमोन
औ दा अ माने बै रावखौ गासैबो ओनसोलावनो समानै बाहायनाय खालामनोबा मोनसे राहा दङ आरो बे राहायानो जाबाय माने जोङो बिजाबनि राव बाहायनाय औ बिजाबनि राव बाहायबाथाय गासिबो जायगायावनो समानै जायो। माने बिजाबनि राव
औ
जोङो आ जोंनि बर'नि जाहैबाय थार बाथ्रा थार राव बेखौ लिरनाय जायो दा बुं रावाथ' जोङो जों ओ माने बर'नि लिखित'थार रायलायनाय जायो थानो जोङो बिजाबनि राव बाहायोबा मोजां
औ
जों नुनो मोनो ए जोंनिथिं दा मा होनो बै बेदर दान-दानग्रा ना बा गोदाग्रा दा बे जोङो ओ गनद्राय होननानै बुङो जेराव मान ने बेदरखो गोदायो दा बेखौ
औ बै जोंनिथिं गनद्राय होनना बुङो बे दर दानग्राखौ बेखौ
औ दा ओमफ्राय जोंनि बर'नि रावाथ' गनद्राय नङा बियो जोंनि बर'नि आसल माने गुबै रावाव बेखौ बुङो जोङो थांगोनसो होननानै बुङो।
औ थांगोनसो बेफोरखौ सोदोबफोर खौ नाय जोंफोरथिं मिथिनि जाहोनाव जों मिथियि जालांदों आगोलावबो इदिनो एसे इसे सोदोबफोरा जोंना मिथियि जालांगोन माने
औ दा बे बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बड' सा हित्य सभा बे आफादानो नाजागासिनो दङ बिथांमोना बर'नि ओ रावखान्थिफोर दिहुनदों आरो माखासे बिजाबफोर दिहुनदों दा बे बिजाबफोराव जोंनि बर'नि माने गुबै रावा दङ आरोखि बेखौ नायोब्ला जोङो गासै बेखौ नायोब्ला अब्लाना जोंनि रावा थियैनो थागोन
आं सानो मा जोंनि बर रावफोराव अकल जुदि नोङो जुदि गावनो रियेलिटियाव लाबोनो नाजायोबा बिजाब दिहुननाय जोंल मालाबाबो जाया माने जोंनि बर रावखौ फोथांनो बा जायगा जायगा मिटिं खालामनांगोन जायगा लैयगा थांनानै मानसिफोरखौ बुजायनांगोन। मिथिङाव बुथुमनानै राव फोरखो फोरमायनांगोन जे उमुग रावा ओरैबायदि जोंनि हारिखौ लाखिनांगौबा आरो रावखौ फोथांना लाखिनांगौबा जायगा जायगा थांनानै बिजाब दिहुननानै बयबो बिजाबखौ फरायनो हाया नङा होमबा?
औ औ
बयबो बिजाबखौ फरायजाया सोरबा बेलेग गुबुनखौ फरायो आरो नोङो जे बिजाबखौ दिहुनना होबाय जों फरायबायनो दे बै सोदोबा मा बुंदों बेखौ जों बुजिनाय नङा मानोखारै जों गिबि गिबियावनो बै सोदोबखौ मिथि मोनखायाखै बा मिथिखायाखै।
अ थारखोनो बुंदो नोंथाङा।
बुजिदोंना नोंथां?
औ बुजिदों बुजिदों।
तारमाने बुजायहोग्रोबाथाय जायगा जाथ थांनानै जारशमाने बुजायहोनानै बैसोदोबा मा बुङो मा मायो उन्दै उन्दै गथफोरखौ उन्दै समाव जुदि एसे फोरोंबोलांबा थाय साबसिन जायो आरो माने बिजाब दिहुननायनि साय आरो रियेलिटि
औ औ जों नोंथाङा माने ओ माने ओनसोल ओनसोलाव थांनानै जाय जायगा थांनानै एवारनेस प्रग्राम लानाय बाथ्रा बुंदों बुजिदों आङो मोजां
औ औ बेफोर बाथ्राफोरखौ उम। ए नोंथां आंना एसे खामानिबो दङमोन नोंथाङा माबाफोर मावगासिनो नामा दा?
दे दे दे होमबा नोंथां
औ आङो एसे खामानिबो दङमोन दायो उनाव
ओ दे दे।
दे दायो उनाव सावरायबावसिगोन ना मा होनो?
औ जागोन दे।
औ औ दे।